औ।
औ नोंथां?
औ नोंथां खोनादों औ औ खोनादों।
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि जासिग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ दे औ नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
औ नोंथां आङो नोंथाङा जुदि दान्दिसे आंनो सम होनो हायोबा नोंथांनो जोंनि बर'नि हारिमुनि बागै बिदिनो सावरायनो हरदोंमोन जे जोंनि हारिमु बुङोब्ला जों माबायदि लेभेलसिम ओ जोङो फालिलांबाय थानांगोन एबा जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांना लानो थाखाय साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुङा मा हाबा मावलांनांगोन बेखौ प्रिजार्भ खालामनोबा बुहुमाव जुदि जौगासार होलांनोबा जोङो मा राहासिम दैथायनांगोन बिथां ओ बेफोरबादिखौ नोंथांनि ओ मोनदांथिजों आङो ओ ओम सावरायलायनो होननानै नोंथांनिसिम फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना बेफोरनि बागै।
हानायाथ' हागोन नोंथां खिन्थु नोंथाङा आं इसिबां मानिबो बे बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनायाथ' मिथिजोबा नोंथां।
औ जेसेबां हानायसेबां बेफोरखौ
थेवबो जिसिबां हायो बा आंनि मोनदांनायाव बा आंनि ओ दा नुबोनायाव जेसेबां हायो बेखौ फोरमायनो नाजागोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां देलाय फोरमायलाय
औ ओ बर' बा हारिनि बागै बुंबाथ' जों गोदोनिफ्राय लाबोनाय बायदि बा जों गोदो गोदायनिफ्राय मिथिबोनाय बायदिबा थ बर' हारियाव गोबां नेमखान्थि बा बर' हारिमुनि जेरै ओ गाननाय जोमनायानो होन बा दामनाय देनायानो होन बा ओ आखाइनि हाबा आखाइजों मावबोबाय थानाय आइजें आयला दाबोनाय ओम बिफोरबोथ' मोनसे हारिमु नङा होमबा नोंथां
औ औ।
औ ओ आ जा ओ गोदो गोदायथ' बेफोर नेमखान्थि गोबां बर' हारियाव नेमखान्थि दंमोन। ओ जेरैहाय औ जेरैहाय बैसागु बोथोरानो होन ओ बा ओ गारजा फुजा बा गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन गामियावथ' बर'फ्रा गुबुन गुबुन गावारि बा धोरोमनि बागै फुजा होयोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ। बेफोराव जा फुजा होयो बेफोराव गोदोनि दिनावहाय बर' हारिमुआव ओ जौनि फुख्रि ओ ओंखा मनि आखाइ बेदरनि आलि बेफोरबायदि होननाय मोनसे राव दंमोन ना नोंथां
औ दं नोंगौ।
औ ओ बेफोरबायदि गोदो गोदायसिमहालागै दंमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' नुनो मोनो। बेफोरबायदि बांसिन बर' हारियाव बर' हारिमुफ्राव बेफोरबायदि हारिनि बर' हारिनि नेमखान्थिफोरखौनो ओ बावजोब्बाय बा गोमालांनायखौ नुयो माथो नोंथां दिनैनि दिनाव‌। औ औ। दा नोंथांमोननिथिं आथिखालाव ओ बर' हारिफ्राव माबायदि सोलियो
ओ नोंथां गिबियावनो जोंनि जायगाथिं होनोब्लाथ' ओ धोरोम फुजिनायनिफ्राय जागायनानै जोंनि ओ मोसानाय बादायलायनायनिफ्राय बेनिफ्राय न'खर संसार जानायाव जाबायदि जोंनि हारिमुखौ जोंनियाव माखासेखौ ओ गारद्रायाखै नागारद्रायाखै दाबो ओ जेरै दङ बिदिनो लाखिनानै दङ दोरोङारि हारिमु होननाय लोगो लोगो जोङो जानाय लोंनायनि खोथाबो फैगोन बेयाव जोङो ओ जानाय लोंनायनि खोथायावबो जोङो नागारद्रायाखै बेखौ लाखिनानै दोनदों। नाथाय बेखौ जोङो गुवार लेभेलाव जेब्ला गुबुननो जोङो फोरमायनो थाङो अब्ला जोङो बिखौ जोंनि साफ्रोमबो सुबुं फोर जाय दंमोन बेफोर बुस्थुखौ लानानै जोङो फोरमायनांगौ जायो। जोंनि दोरोङारि होननाय लोगो लोगो जोंनि सिगांनिफ्राय सोलिबोनाय सोलिबोथाय जा हारिमु बेखौ जोङो दिन्थिनांगौ जायो। बेयो जोंनि मोनसे हारिमु नालाय बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिमु हिसाबै गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय जोङो दानानै गाननाय बेखौ जोबोद खम नुलांबाय जेनेबा इसान दानाय इसान दानाय आरिमु कालसारा जोंनियाव खमायलांनायखौ जोङो नुबाय जोंनि माबायाव जायगा हिसाबै जोङो सिगाङाव नुयोमोन गायनाय फुनायनि बेलायावबो जोंनि हारिमु हिसाबै जों लायोमोन हाल जांक्रा बेखौ दिनैहाय खमायफैनाय बेफोरखौ नुनो मोनबाय सम आरो थासारिजों लोगोसे थारमाने बोथोरनि सोलायनायजों आरो जुगनि सोलायनायजों लोगोसे जोङो बेखायनो जोंनि हारिमुखौ जोङो मा लेभेल मा लेभेलसिम लाङोबा जोङो। लाखिलांनो हागोन एबा दिन्थिलांनो हागोन। बे बिथिंखौनो लानानै आं नोंथांजों सावरायदोंमोन आरो जोंनि एरियायावथ' बेबायदि फ्राय माखासेया दङ। माखासेया बिदिनो गोमालांबाय जेरै दा दामनाय दामनाय देनायनि बेलायाव बुङोबा मोनसे समावहाय जोङो दामनाय देनायखौ नागारनानै जोंनि केसेटजों थाखानाय जायफोर सल' बेफोरखौ जोङो लानो हमबायमोन नाथाय दिनैहाय एसे सोलायनानै जों आथिखालाव जे दामनाय देनाय बेफोरनि फोरोंथाइ होनाय बेखौ लाबोनानै एसे जौगानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों नोंथां। नाथाय बेखौ गुवार लेभेलाव लांनोबा माबायदि खालामबावनांगोन नोंथांनि नोजोरनिफ्राय माबायदि जागोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायबावदो दे नोंथां।
दा ओ आंनि नोजोरावथ' बेफोरबायदि बर' हारिमुखौ बा बर' हारिनि नेम नेरसोनफोरखौ जुदि गोजौ लेभेल बा गिदिर लेभेलाव लांनो थाखाय आंनि बाददिबाथ' आथिखालनि यां जेनेरेसन जाखिनि लाइमोनफोर दं गासैबो जुदि खौसेयैनो बर' हारिखौ जुदि गाव गावनि गोसो गुदुं जानानै बा हारिखौ फोसाबो जेराव आथिखालाव बर' समाजाव गोबां गेना गोरोन्थि बा गावजों गाव बेयावनो ना सोलायनाय जोबोर दं नङा होमबा नोंथां दा बे बेफोरखौ बा गावजों गावनो गोरोबलायनानै बेफोरखौ। खालामालासे जे बर' हारियाव। गावनि बर' रावजोंनो लिरनो मोननाय बा बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ दाबो आंनि बादि बा आंनि नोजोराव। बावनाङो आरोना जेरावहाय गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जेराव गुबुन जायगानिखौनो होन जेराव बिसोरो गाव गावनि धोरोमनि बा गाव गावनि कालसारेल गाननाय जोमनायखौ जोबोर मोजाङैनो गानो आरो जेराव नाथाय जोंनि बर' समाजाव नुयोदि। आथिखालावथ' जेराव बैसागु होनबा बैसागुनि उनावहाय जेराव जोंनियाव मोनसे मेल जायोना नोंथां। जेराव बेखौ बहाग मेला ना बेफोरबायदि होनोमोन नोंथां? इसिबां मानिथ' मिथिया आंबो।
जेबो नङा बेफोरनो जों बेफोरनि बागै जोङो देलाय बुंलाय नोंथां।
औ औ जेराव बेफोरबायदियाव जों गोदोनि समावबा नुयोमोन आरो जे गावनो बर' हारियाव बा बर' समाजाव सुबुंफ्रा बेफोरबायदि हानजा हानजा मोसा मोसानायाव जे गावनो खुगा मेथाइ खननानै मोसायोमोन।
औ।
नाथाय आथिखालनि दिनावथ' बेफोरखौ नुनो मोन जाासे गुबुन दानि बिगियानारि मुगानि जिखुनु गोमग्रा बा बक्स बेफोरबायदि लानानैसो मोसानायखौ नुसै आरो।
औ नंगौ नो
दा बेफोरबायदि गोजौ लेभेलसिम लांनो थाखाय जोंनि बर' समाजाव जे बर' सुबुंफ्रा गावनो आखाइजों दानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो बा गुबुन जायगाफ्राव थांबा बेफोरखौबो देखायहैनो हानाय जानांगौ आरो ना नोंथां।
औ नंगौ। ओ बेफोरखौल' खौ नायोबा जोङो मोनदाङो नोंथां जे जोंनि गोदान लाइमोन जायफोर युथ्स जाखांबोनाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बियो जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय इयुनसिम जाहाथे होनो हायो बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' सुबुङा माबा नङा माबा मोनसे सायाव रोंगौथि थांगोन जों बेखौ मोनदाङो। आरो बेखौ सोलोंनांगौआ एबा बो माबानांगौआ मिथिनांगौआ एबा खोन्थानो रोङाबाबो खोन्था जाहाथे गुबुननो बुजायनानै एबा मोजाङै ओ मिथि ओ खोन्थानो हायो बेफोर
औ औ।
नोजोर होनानै जुदि जोंनि गोदान लाइमोनफोरा बेफोरबायदिखौ दायथ' लायोबा इयुन सनसे समसिम जोंनि हारिमुवा थालांबाय थागोन जों बेखौ ओ मिथिनो मोनो। नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा आङो बिदिनो मिथिनो मोनबाय नोंथां। ओ बिदिनो इयुन समावहाय आरो नोंथांजों आङो माखासे खोथाखौ लानानै जाहाथे सावरायफिननो मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय नोंथां। नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनांगौ दं नामा नोंथां?
फोरमायनोथ' इसिबां माने थौ फोरमायनो जुदि बुङोब्लाथ' गोबां खोथाफोर दङ जुदि गोलाव समहालागै मोनोब्ला नोंथांजों। नाथाय
औ।
दानि समाव जोंनि बर' सुबुङाव जुदि लाइमोनफ्रा खौसेयै गोरोबनानै बे फोर हाबाफोरखौ मावलाङोबा जोंनि बर' धोरोमावा बर' हारियाव टु लेभेलसिमहालागैयै सौहैनायनि लामा थायो आरोना नोंथां। नाथाय आथिखालावथ' गोबां लाइमोनफ्रानो
औ खोनाबायना नोंथां
उन समावहाय नोंजों बिदिनो समाय मोजां लानानै आङो रायज्लायफिननोसै नोंथां बिदिबा दान्दिसे नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिबा जोंनि रायज्लायनायखौ खिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां दे औ दे बिदिबा नोंथां दोनथ'दो
औ दे